खोनादोंना नोंथां औ दे गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलाय जासिग्रोनाय थाबाय
औ औ नोंथांनाबो गो जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ मा खालामगासिनो नोंथाङा
आङो दायो जनानैनो बार जागासिनो
औ दा आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङा जुदि फ्रिबा जों मोनसे आयदा लाना सावरायनि नामा
औ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन
औ औ
औ
मिनथिखायो नङा होमबा जोंना मा बोथोर बोथोर मैगं थाइगं बुथुमनानै जानाय आरो मैगं आबाद मावनानै जानाय बेफोर जोंनि सुबुंफ्रा गाव गावनो मावनानै जायो आरो बेफोरनि सायावनो ए सावरायनोसै जोङो थ' दैज्लां बोथोर जोङो दैज्लां बोथोर समावहाय जोंहा मा होनो दा नै थास' बिबार मोनसिगोनलाय आरो खारौखान्दाय बिबार जोगोनार खुमब्रा जिं खा बल बेफोरखौ जोङो मोनसेयोन आरो दा बे समावहाय आरो जों मेसें समनि बुंनो थाङोब्ला जोङो लाइ लाफा मुला भिन मा होनो मुला बिलाहि बेफोरखौ जों मोननाय जायो‌ आरो मेसें समावहाय दानि समावथ' जोङो बोथोरखौ नायनानैसो मेगं थाइगंफ्राबो मोनो नालाय थास' आथिं मोनो थास' बिबार मोनो माने जों बे फोरखौनो गाव गावनो न'खराव माने मावनानै जायो आरो एसे एनैब्लाबो नोंथांमोननिथिं दा जेने बा मा मा मैगं थाइगं मोनो। इफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा न'फोराव मा
औ औ हागोन नोंथां। दाथ' जोंनिथिं ओ दा दैज्लां बोथोराव मोननो जाहैबाय जोगोनार बेखौथ' मिन्थिखायोना।
औ औ मिथिखायो।
आरो लाव। खुमब्रा ओमफ्राय थाइबें आरो। सबाय बिमा बेफोरखौ मोननाय जायो आरो दा माने। ओ दानि बोथोराव बेफोर खौ मोननाय जायो आरो जोंनि जायगायाव। नोंथांनियाव लाय मा मा मोनो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जोंनिथिंबो बिदिनो मोनो दामाने नै गामिफ्रावबो इफोर जोंनिथिं माने गाव गावनो मे गंखौ गायनानै माने फानोबो आरो। न'आवबो जायनो थाखाय माने गायनाय जायो आरो जोंथिजाय मा होनो बिदिनो भिन्दि लेस्रा। बल खुमब्रा जोगोनार ए फोरखौहाय गायनाय जायो आरो ओमफाय थास' थास' मा होनो बिबार जानोबा बेद'र जानोबो बेखौबो गायनाय जायो आरो जोंथिंजायहाय। दा आरो हाग्रानि मैगंफोरज हाग्रानि बुथुमना मोनो नालाय जिदु जोंनि गामि ओनसोल इदिनो मा होनो खा दाथ' खारौखान्दाय बिबार मोनो। ओमफाय थास' आयथिं सिब्रु मान्दे मान्देफोरखौत' माने जों मेसेंफ्रावबो मोननो मोननाया बाय नै दा दैलाङाव माने मा गरमजों मा जागोन मा मागोन। जायो नालाय इफोरखौहाय माने बांसिन बुथुमनानै जायो आरो जोङो थान्दा जाथों ओन जाहाथे थान्दा मोन इफोरबायदि मेंनानै माने बेसेथो आलु दालि जानो नङा होमबा? बिनि थाखाय माने जोङो गोथां मैगं बुथुमनानै जायो आरो इदिनो लाव बिजौ जोगोनार बिजौ। एफोर बहल बिजौ एफोरखौहाय जोंनि बर'फ्राथ आरो मा होनो इफोरबायदि नाहा मैया थांनानै माने मैगं बुथुमनानै जानो इफोरबायदि रोंखायो नालाय। इनि थाखायनो इफोरखौ बुथुमनानै जायो आरो।
औ नोंथां आरो ओ औ। आरो ओ नोंथाङा मेसेंनि ओंख्रिफोरखौ माने मा मा मैगं मोनो बेफोरखौ बुंनो हायो नामा हागोन नामा।
औ हागोन दाथ जोंथिं मेसें नायनो थाङोब्ला लाइ लाफा मुला बेफोरखौनो बांसिन नुनो थाङो आरो जोंनिथिं माने मा होनो लाइ लाफा माने इफोरखौहाय माने कमफरटेबोल माने बयनिबो नखराव मा होनो गायनाय बा फोनायफोर खौ नुनो मोनो आरो जोंखि लाइ लाफा मुला बेफोरखौहाय माने इफोरखौ माने बर'फोरा माने जाखायो जिहेथु इफोरखौ माने गाव गावनो गायनानै जायो आरो आरो बिदिनो इफोरनि अनगायैबो खायसे मा होनो मेसेंनि लेस्रा इफोरबायदि खौ गायनानै जायो आरो ओ
औ औ जोंनिथिंबो बे खौनो मोनो ओ जेरै मुला बेफोरनो आरो मुला आरो जेरै मा बिलाइफोर आरो लाफा बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो माने बांसिन बांसिन गायनाय जायो टमेट एफोरखौबो गायनाय जायो आरो मोननाय जायो
औ औ आरो कपियाथ दाना बान्दा कपिफोराथ फुलखौ कपि माने दानियाथ माने मुलिफोरजों बोखांनाय नालाय दैलां मेसें मोनोखौनो होनजायो आरो दानिया
औ औ औ औ औ नंगौ नोंथां
दालाय गुबुन जायगानिफ्रायनि थाखायनो माने दैलां जों माने मोननायानो जाखायो आरो दानिया मानो मानो दानिया मान बोथोरजों जेबो सिमा गैला होनजा जायो आरो माने मुलिफोरजों मेडिसिन नानै हासार होनाय बिदि बोखांनाय जायो नालाय बिलाइ खबोथ जों टमेटफोर टमेटफोरखौबो दानिया जों दैज्लां मेसेङानो मोनो होनजायो जानोनो हायो दानिया गोदोनि समावथ माने दैलां दै जेर मा होनो दैलां समाव जा मैगं मोनो बेखौल मोनो आरो मेसेङाव मोननायखौ जों दैलाङाव जानो हाया जायोमोन ना गोदोनि समावहाय नै दानिया माने दैलां मेसें माने आनो गैला आरो माने मोन ओ आलुआथ माने कम्पालसरि गार माने दैलां मेसें आलु
औ औ
ओम बेनि अनगायैबो मा होनो दालि सबाय बेफोरखौ जोंनिथिं मा होनो माबानाय जायो जोंनि ओनसोलावहाय फोनाय जायो आरो मेसेङावहाय दालि बिदिनो बेसर बेफोरखौहाय औ सबाय
ओमफ्राय ओ नोंथाङा नोंथांमोननिथिं मैथा बेफोरखौहाय ओ जानाय जायोना जाया
माहोनो मैथा गोजा मैथा बांगाल
औ औ
फैद दे फै हेल'
औ हेल' नोंथां
औ ओम
ओम नोंथां ङा माखौ जानानै मोजां मोनो आरो बे मैगं थाइगंफोरनि गेजेराव फोरमायनो हागोन? हागोन नामा?
औ औ हागोन आं माने बांसिनानो माने गोथां मैगं बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरो मा जेरै लाइ लाफा मुला बेफोरखौहाय ओमफ्राय दाथ' आरो नै दैज्लां बोथोराव दाङा बेफोरबायदि मोनोना? दाङा खुदुना एफोरखौ। बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो बांसिन मानि एफोरदि आलु दालि बेफोरखौ माने जानो मोजां मोनो आरो।
औ औ औ बेफोरो माने दे औ औ।
देहानि थाखायबो मोजां जायो नालाय एफोरो फ्रेस मैगं जिहेथु बेनि थाखायनो माने एफोर गोथां मैगंफोरखौ जानो बांसिन मोजां मोनो आरो
औ औ औ
अ नोंथाङालाय मा मा मैगंखौ जानो मोजां मोनो? नो
आंबो बेफोर ओ गोथां मैगंफोरखौनो जानो मोजां मोनो नाथाय ओ मैथा बेफोर बायदि गरम बोथोराव मैथा बेफोर बायदि गोखै बुस्थुखौ आरो जानानै मोजां नांसिनो आरो आङो।
औ औ माने सानदुं गोसाबा
औ औ औ औ
मै था बांगालफोर माने सान दुं मा होनो सान दुं दान गारो होनना नै बुङोना मानसि फोरा बेनि थाखाय माने जानां जायो आरो जानो बाबाबो मानि सानफ्रामबो जानो थ' हाखाया बेफोर बुस्थुफोरखौहाय माने गोखै बुस्थुफोरखौ माने सानदुं गो बा जायो आरो बे मैथा गोजा मैथा बांगाल बे एफोरखौहाय।
औ औ माने गरमखौ दानगार गारथों होननानै जानाय जायो आरो
औ माने मुलि बायदि नालाय बे मैथा गोखाया बेनि थाखायनो माने जन्दिसफोरा मा होनो जन्दिसफोर खारो होननायखाय माने जानाय जायो आरो सम सम
औ औ औ
ओरैनोथ नोंसोरनिथि मा होनो बे फाथो गोखा बेफोरखौ फोनाय जायोना जाया जोंदि नारजि बानायो बेखौहाय
जायो होमब्लाबो माने बांद्राय एसेबां मानि फोनाय जाया माने एसे बांद्राय गामि नङा नालाय बेखायनो बारा नुबाङा आरो बेफोरबायदिखौ जेरै जोङो गामिफोराव थाङोब्ला जोंनि आबै आबौनि नफोराव थाङोब्ला जोङो नुनाय जायो बेफोरखौ बांसिनै नुनाय जायो
औ माने जों माने मे गोबां बिदिनो फाथो फोनानै मा होनो फाथोसिनाफोरजों अर जलायनो दिरुं बानायो मोसौफोर खानायफोरखौ नुनो मोनो दा फोनाया
औ औ औ नोंथाङा नारजि माने नार्जिखौ जानानै माबायदि मोनो
मा होनदों
नारजिखौ जानानै माबायदि मोनो बे नारजिखौथ बे फाथोनि फ्राय बानायो होननानै बुंबाय नोङो आरो नोंथां
औ ओरैनो एसे
औ औ औ औ आंबो बारा जाबांनाय जाया बेखौ
बेदरजों अमा औ होनबा नोंथाङा दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनिआवनो नामा।
औ दे नोंथां।
हेल'।
औ औ औ दे होमबा नोंथां।